औ नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम
औ खोनादोंना आंनि माथोखौ
औ खोनाबाय नोंथां
औ नोंथां बिदिबा जोङो दा मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन दा
आयदाखौथ' जेनेबा जोङो जायखिजाया आयदाबाबो सावराय जायो
औ
औवाफोरनिबो सावराय जायो जों औवाफोरफोरखौ मायाव मायाव बाहायो बेफोरबाय
हो
औवाफोरनिबो सावरायजायो नोंथां
औ सावरायजायो औ नोंथां औ ओम औ-औवाखौथ' जोङो गोबां खामानियाव बाहायो नङा होमबा नोंथां
औ
जेरै न' लुनो थाखाय बाहायनाय जायो बेरा दुमनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो औवाजों जों बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्राय दासिम माने गोबां बेजों आइजें आइला बानायनानै माने जिउ खुंबोनायखौ जों नुदों आरो नोंथां नङा होमबा जेनबा जों औ माखासे जोंजों बाहायजानाय औवानि आइजें आयला होनोबा जा सान्द्रि खबाय बायदिसिना आरो गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा नोंथां
औ
उम
दा थारैनो नोंथाङाबो फंनैसो बुंबाय थारैनो माने जि औवा औवानि बाहायनाया जोंनि सुबुं समाजाव गोबांथार गोहोम खोख्लैनानै दङ
नंगौ नोंथां
जोंनि जिउ खुंनायाव गामि ओनसोलाव आरो गाहाय नि जिउ खुंनाय बे जिउ खुंनायाव औवानि आगजुफोरखौ बाहायबोगासिनो दङ दा जोङो फारसेथिं थिं औवा होननानै बुङोब्ला औवाया गोबां रोखोमनि दङ माखाल औवा थाबाय ओमफ्राय बुरखा औवा थाबाय बिजलि औवाफोर थाबाय नङा होमबा नोंथां आरो आं मोन से बाथ्रा सानो माने जोङो गुबुन प्लास्टिकफोरनि आगजुफोर बाहायस्लायस्लाय जोङो औवानि आगजु बाहायोब्ला मोजां जायो जोंनि आबहावानि थाखायबो मोजां मानो होनोब्ला गुबुन फ्लास टिकनि आगजुफोरा ओ बायखांनायनि उनाव बा गाज्रि जाखांनायनि उनाव बे खौ गारनानै दोनोब्ला बियो हाजों गोरोबलाङा बियो उलथायै हाखौसो गुबुंले खालामो जिहेथु सेेवनो रोङि नालाय नाथाय औवाफोरा जाहैबाय औवानि जायखिजाया आगजु नोङो सान्द्रि संग्राय बा सेयारफोरानो जा
नंगौ नोंथां
गाज्रि जायोब्लाबो बियो सेवनानै थाङो हाजों लोगोसे बियो माने गोरोबलाङो आरो उल थायै हासार गोनांसो खालामो हाखौ बेनि थाखायनो जोङो औवाखौ बाहायनांगौ आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औवाखौथ' बेबायदिनो गोबांथार हाबायाव बाहायो जेरै आं दानिनो बुंखांबाय ओ संग्राय बानायनाय सान्द्रि दाला आरो आबाद मावनायाव ओ जुंगाल बानायनायफोराव बाहायो बाव खा हुखेन बेफोरबायदि बानायनायाव बाहायो आरो जायखिजाया बारि बागान बा आबाद फोथारफोरखौ जोङो जिब जुनारनिफ्राय रैखा खालामना लाखिनो थाखाय जोङो औवाखौ खाथिजिरनानै बा खामि जिरनानै जोङो सोरगिदिं जेवरा होनानैबो जोङो जेवरा महरैबो बाहायो औवा बिदिनो गोबांथार आरो बाहायनाय नोंथां
औ औ गोबां गोहोम गोग्लैयो माने जों गोबां माने खामानियावनो जों औवाखौ बाहायो नङा होनबा नोंथां माने जोंनि नांगौनि जोंनि न'खराव माखासे बेराबारि दुंनायफ्राव बांसिन जों बाहायो होमबा औवाखौनो बाहायखायो नङा होमबा नोंथां
ओम
औ आरो नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय दासो औवायाथ' गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा ओमफ्राय जों ओ औवाजोंबो जोङो लेखा पेपार बानायो होननानै मिथिगौ नङा होमबा नोंथां
खोनादों खोनादों खोनागासिनो नोंथाङा
औ औ औ दा जों गोदोनि समाव माने आं मोनसे आयदायाव थांनोसै माने औवा थेरे गैयामोनबा नोंथां बे फिसा फिसा औवाया औ बे औवा थेरे जों माने जोङो ना बोननो थाखाय बोरसि दान्दा बानायनानै जोङो थेरेखौ बाहायोमोन आरो बांसिन माने गुबुन औवा जे जेरै नोङो औवा गुबै बा नङाबा औवा बुर्खा बेफोरनि दालाय माने बिजौआबो माने गिलिर जायोमोन आरो नोंथां आरो गिदिरबो जायोमोन नालाय ओंखायनो बांसिन जोङो बे ना बोननाय समावहाय औवा थोरैनि बिलाइ माबाखौ बाहायनाय जायो आरोखि औवाखौ दा बांसिन जोङो गोदोनि समाव नुनो मोनो न' न'नि थटखन बानायनानै दोनो नङा होमबा बै समावबो जों माने औवा थेरिया फिसा फिसा माने लाथाव लाथाव जानायनि थाखाय माने औवा थेरेनि माबाखौ मोदोमखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो गुदि खन्द'खौहाय औ आरो जों बांसिन बिदि सान्द्रि जेखाइ खबाय बायदिसिना हेबनायाव जों बांसिन हौवा गुबैखौसो बाहायो नङा होमबा नोंथां। औ बिदिनो औवानि औ औवा गुबैनि हासिब। बिनि उनावहाय जोङो औवा बुरखाखौ बाहायो जोङो मोनसे जेनेबा न' लुनो थाखाय। खुन्था दा बेरा बेरा औ। जेवराफोर होयोब्ला जेवरायाव जोङो खुन्था महरै औवा गुब ओ औवा बुर खाखौ बाहायो औवा बुरखा बाहायनायनि जाहोनानो जाबाय माने औवा गुबैनि नङाबा औवा थेरे बिनिफ्राय बांसिन माबासिन मजबुतसिन जायो आरो औवा आ बुरखाखौ बाहायोबा आरो बियो मोदोमावबो गिदिर गोरासिन जायो आरो औ नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जे बेसेबां औवा बागान दं दे गोदोनिफ्राय दासिम। औवानि जेनेबा बारियाव थानाय हौवाफोरा बेसेबां खमायखो आरो बेसेबां बारायखो।
थारैनो नोंथां दा नोंथाङा आंनाव जिहेथु सोंबाय। जोंनिथिं जोंनि ओनसोलाव औवानि जि बागद्रि बागान बा औवा गायनाया बेसेबां खमायदों बा बेसेबां बारायदों बेनि बागै सोंदों नोथाङा थारैनो जोंनि ओनसोलावथ--' औवा गायनाया माने आं नुनायाव हिसाबै आरो गोदोनिख्रुइ बांसिनसो बारायदों आरो नोंथां मानो होनोब्ला दिनैनि समाव औवानि जि मोनसे ओ गोनांथि जि मोनसे दिमान्ड हाथाय बाजाराव बेयो गोबां जाबाय दहायनो नोंथाङा बुंखादों औवाजों जोङो बायदिसिना लेखा बिलाइ आरो जों थाबाय टिसु पेपार। टयलेट पेपार बेबायदिनो गोबां थार मुवा बानायो। जायनि थाखाय माने औवानि जि नि गोनांथि औवानि जि साहिदा बे साहिदाया हाथाय बाजाराव गोबांथार बांदों आरो नोंथां जायनि जाहोनाव आथिखालाव माइ आबादाथ' माइयाव आथिखालि बारा माबा मोनला नालाय। मुलाम्फा मोनला नालाय आरो माइ आबाद मावनो ब्ला खायसे जायगाफोव दैनि सु बिदा गैया दंग' जाम्फैनि सुबिदा गैया फोथारफोरा रानस्राव जानानै थायो। बोथोरनि सायाव ओ सोनारनांगौ जायो बेनि थाखायनो आथिखालाव मानसिफोरा मा खालामबाय आबाद फोथारफोरावबो खायसे आबाद फोथारफोराव बिसोरो माइनि सोलायै औवासो गायना लाबाय मानो होनबा औवा फाननानैबो आजिखालि गोबां रां मोनो नोंथां। से लाख नै लाख थाम लागगा लागि फानो माने औवा मा होनखो उम आरो बेयो बोसोरनै बोसोरनैनि उनावनो फानजायो नोंथां। गोबांथार आरो बेबायदि आरो औवाखौथ' जोङो उम। बेबायदि ओ आगजु आइजेंफोर बानायनायावल' बाहाया नङा होमबा नों थां जोङो आबाद मावनायावबो बाहायो जेरै मानलाग्रा आबादफोर। ओरै थाबाय पटल जिंखा। थाइबें जोगोनार बेफोरनि जोङो बैस्रां बानायनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो नङा होनबा नोंथां जाहाथे बै मानलाग्रा बिफां लाइफांफोरा मैगंफोरा बेयाव मान लानानै फिथाइ थायोब्ला ओ फिथाइ थायहोनायनि थाखाय बेयाव बैसां लुना होनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ।
समावनो आं मोनसे बाथ्रा बुंदेरबावनो नागिरदों नोंथां जेनेबा ओ जिहेथु आथिखालाव माने मानसिफोरा जायखिजाया बेराफोर बा न'फोर खाबथानो थाखाय ओ माबा बाहायो दिरुं बा गुना बाहायो नङा होनबा नोंथां? किनतु आवगोलनि दिनाव माने थेवल होनो नङा होमबा? थेवल औवाखौनो थेवेल जिरनानै माने खाफ्रानायाव बे खौ दिरुंबा गुना हिसाबै बाहायनाय जायोमोन आरो।
नंगौ नोंथां औ बे गोदोनि समावहाय माने गोबां माने बाहायजानाय माने मुल्यबान बुस्थुमोन आरो बे नङा होमबा थेवला औ।
आरो ओ मोनसे बाथ्रा नोंथां जेनेबा नोंथांनियाव आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो सानदों जेनेबा औवाखौ कमारसियेलि जोङो माबायदि लांनो हायो माने औवाजों बानायनाय जिनिसफोरखौ बा औवाजों बानायनानै जोङो हाथाय बाजाराव फाननानैबो जोङो जिउ खुंनो हायो नामा नोंथां?
औ नंगौ हायो नोंथां ओ जोङो दा एगजामपोल महरै मोनसे बिदिन्थि महरै लानो हायो जे जों जेखाइ खबाइ बानायनाय नङा होनबा नोंथां? जोङो जेखाइ खबाय बानायनानैनो जोङो बाजाराव फाननानै माने न'खरखौ जोङो आरामसे रांखान्थियारि गोनांथि जानायफोरखौ जों सुफुंनो हायो। आजिखालि मा होनो बेफोरबायदि बानायग्रा आइजें आयला बानायनाय औवानि बेफोर माने माखासे ओनसोलाव माने एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बैसोर बैफोरबायदि ओनसोलाव जोङो बैबायदि ओ आइजें आइजें आयला औवाजों बानायनायखौ जों लांनानै फानहैयोब्ला अब्ला जों जोंनि न'खर खौ बेजोंनो जोङो सुंथालांनो हायो आरो। आरो दाथ' आथिखाल मुगायावथ' जों गोबां रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि आइजें आइला बानायनायखौ जों नुनो मोनबावबाय जेनेबा जोङो देकरेसन न'आव साजायनाय माखासे आइजें आइलाजों बानायनाय आगजुफोर बेफोरबायदि आगजुफोरखौ जों बानायनानै माने माखासे प्रग्रामफोर जायोबा माखासे ओ एक्सप' जेनेबा नोङो ओ श'फोर जायोबा बेफोराव देखायनानै माने जोङो ओ बेफोरखौ फाननानैनो ओ जेनेबा रांखान्थियारि जों मदद मोननो हायो आरो नोंथां।
आरो नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ मिथिगौ ना? थारैनो मिथिगौ जानांगौ माने औवा जे औवा बुर खा बा गुबै औवाफोरनि जि मेवाइ बे मेवाइखौ ओंख्रिबो जानाय बाहायो आरो।
नंगौ औ नंगौ नोंथां।
अनला ओंख्रि बा आसार बानायनानैबो बे औवानि मेवाइखौ जायो आरो।
औ जायो जायो नोंथां ओमफ्राय औ। औ जायो जानाया नोंथां बयबो जायो दासिमबो जायो। ओमफ्राय जोंनिया ओनसोलाव आं ओरैबायदि नुदों माने जाय गोदोनि समाव औवा सुबा दंमोन नङा होनबा नोंथां। आ गोदोनि समावथ' जोंना लामा बानायनाया जोंना थि मोनसे ओ माबाजोंहाय ओ जेनेबा जे लामाजों सिदा थांनांगौ बे लामाजों थाङालासिनो माने औवा सुबा सुबा सेरजों माने लामा बानायनायनि थाखाय जोंनि गोदोनि जा औवा सुबा जानानै थानाय जाय औवानि दंमोन औवा बागान दंमोन बेफोरबो माखासे माने जों खम जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां माने जोंनि ओनसोलाव। ओ मानो होनबा बेजों जोङो दा कारेन्ट बोयो कारेन्ट बोनायावबो जोंहा औवाया थायोब्ला एसे डिस्टाब जायो नङा होनबा नोंथां। नोंथां बेनिखायनो माखासे औवा लामायाव थानाय औवाफोरखौ जों माने दानफायनो गोनां जादों आरो नोंथां माने बैफोरो माखासे बेफोरनि थाखाय माने औवायाफ्रा अबेबा अबेबा ओनसोलाव माने एसे खम जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ।
बिदिब्ला जोंना समाथ' जाबाय।
औ औ समाबो जाना फैबाय नोंथां औ दे उनाव आरो फिन लोगो मोनलायफि थांगोन नङा होमबा नोंथां आ दे।